खबरफ्रा बोरै?
खबराथ' मोजांङानो नोंथां।
औ ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रा बोरै सोलिगासिनो दं नोंथां? हेलौ
गायनाय फुनायाथ' गेजेर खन्दआवनो नांथानानै दं नोंथां।
अ बिसना ओमफ्राय बोथोरफ्रा अखाहानायफ्रा बोरै सोलिगासिनो दं?
बोथोरफ्राथ' बिदिनो थांलाय फैलाय सै आरो अखा हानाय सानद सोनानै दंङ।
अ आमफ्राय नोंथां मोनानि जामुंआ जाखांबाय?
जानायाथ' जाखांबायलै नोंथां।
अ औ
नोंथांमोनथिंलाय बोथोरफ्रा बोरै सोलिनानै दं?
थिंबो जोंथिंबो बिदिनो माब्लाबा सान्दुं नुंलाय मालाबा अखा हालाय मथथे अखा एसे हालागासिनो दं आरोना दा नोंथां जे जे जा
अ
ओ मोनानि औ जाखांबाय नोंथां मोनानि जानानै जिरायदों आं
गायनाय फुनायफ्रा बोरै सोलिगासिनो दं नोंथां?
गायनाय फुनाया जोंनाबो बिदिनो जोबहां जोबहांयैनो दंथ'यो नोंथां नांथानानै
अ अ नोंथांङा दायो फ्रिबा आं नोंथांनाव मोनसे टपिकसो सोंहरनो नागिरदोंमोन आरो।
अ औ फैयो नोंथां आं सोंनो हागोन दे नोंथां।
होमबा नोंथांङा आंनो बैसागुनि बागै एसे फोरमायहरनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां होमबा आं नोंथांनो बैसागुनि बागै फोरमायना होनोसै।
औ दे नोंथांं आं खोनासंगासिनो दे।
औ बुंनो थांङोब्ला बैसागुखौ नोंथां ओ सैथ्र' दाननि जोबथा अक्ट'यै जोंङो मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो आरोना नोंथां आरो बैसाग दाननि बैसाग दाननि से अक्ट'निफ्राय जोंङो मानसि बैसागुखौ फालिनाय जायो आरोना नोंथां। औ औ मोसौ बैसागुआव जों बिदिनो मोसौखौ मान होनानै जों मोसौखौ थुखैयै लोबै माला गानहोनानै ओ लाव फान्थाव
लाव फान हाइजें अ हालदै
हालदै आरिनि माला सुनानै जोङो मोसौखौ माला गान होनाय जायो आरो ना नोंथां। आरो मोदोमाव जों गोसोम गाबनि ओ औवा हासुंजों जोङो मोसो मोदोमाव लथ'फा लथ'फानो गोसोम खालारनि सावगारि नोंथां
औ
ओं मोसौ जोंङो ङोखौ रायदोंनि बिलाइ दालायनैजों थुनानै होयो आरोना नोंथां। खोनादोना नोंथां?
औ दे नोंथां खोनादों।
औ आरो मोसौनि दुरुंखौ जों गोदानै सोलायनानै होनाय जायो आरोना नोंथां आरो मोसौखौ जोङो ओइदिन खालि एसे फ्रि‌ हगारना होनाय जायो आरोना नोंथां आरो मोसौखौ जोङो थुखैयै लोबोयै दैमायाव लाङो। आरो मोसौखौ मेथाइ खनै खनै लामा लामायाव होलांनाय जाया आरो ना नोंथां मोसौ बैसागुआव।
औ
खोनादों नोंथाङा? हेलौ
औ खोनादों नोथां दे फोरमाय।
औ बेबायदिनो जोङो मोसौ बैसागुखौ बे मोसौखौ मान होनानै खुंनाय जायो आरो ना नोंथां।
आरो अखानायै जोङो बैसाग दाननि से अक्ट' खालिनिफ्राय जोङो मानसि बैसागुआ नांनाय जायो आरो ना नोंथा। थां बे बैसाग दनि से अक्ट'खालिनो मानसिफोरा गिदिर उन्दैखौ मान होलायनानै गिदिरा उन्दैनिफ्राय मान लायो औ उन्दैया गेदेननिफ्राय मान लायो आरो गेदेरा उन्दैखौ मान होनाय जायो आरोना नोंथां आरो फिसा फिला एसे एनै मान बावनायजों जोङो बोर लालायनाय होलायनाय जायो आरोना नोंथां। आरो बिदिनो अखानायैनिफ्राय जोङो बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला आरो गासैबो गामिनो ज' जानानै गाजा गोमजायै खाम जथा सेरजा सिफुं आरि बायदिखौ लानानै जों गोगोमै दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ दामनानै जोङो रंजा बाजायै मेथाइ खनै खनै जोङो बैसागुखौ फालिनाय जायो आरोना नोंथां। खोनादोना नोंथांङा? हेलौ
हेलौ खोनादो नोंथां दे फोरमाय।
औ बैसागु मोसानायाव जेरै जोङो खाम सिफुं सेरजा जथा हारमुनियाम जाबस्रिं बा आरिखौ लानानै जोङो दामो देयो आरो गाजा गोमजायै सेंग्रा सिख्ला ज' ज'यै ओंखारलायनानै गामि गामि गिदिङै गिदिङो मागि थिङो आरो एा मोसादिङो आरोना नोंथां खोना न
औ खोनादों नोंथां
औ बेबादिनो बेस्थ' बैसागु आरो मानसि बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो ना नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा बैसागुखौ एसे आंनिसिम फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ
आं बिदिब्ला फोरमायलांसै नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय
औ नोंथां औ नोंथां
सम
औ नोंथां
बैसागुखौहाय जोङो गिबि गिबि गिबि गिबियाव मोसौ बैसागु मोसौ बैसागुखौहाय फालिनाय जायो आरो बिनि उनावहाय सानसे उनावहाय मानसि बैसागु जायो मा मानसि बैसागु होनोब्ला जोङो बर' सुबुंफोरा बयबो ज' ज'यै ओंखारनांगो रंजा बाजा खालामनायखौ मानसि बैसागु होननानै बुङो बैसागुआवहाय बैसागुआवहाय जोङो बय बो गामि गामि बायनानै मागियो मोसा मोसा मागियो आरो बैसागुआवहाय जों बैसागुआवहाय बयनिख्रुइ देरसिन जानाय लोंनाय होनोब्ला न'आव संनाय माइरंजों जौ संनाय आरो माइरंजोंनो देनाय फिथा जेरै फिथाफोरनि माखासे नाम लारु एन्थाब फिथा लावदुम बायदि बायदि आरो बैसागुआथ' बैसागु होनोब्लाथ' बर'फोरा बोसोरावहाय खनसे फैनाय देरसिन फोरबो बयबो गामिनिबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' थाइ फिसा गासैबो ज' ज' ओंखारनानै न'खर न'खर न'खरसे न'ख ख खरसे हाबनानै मागिलायो आरोना बे मागिनाय मागिनाय होनोब्ला जोङो जेरै न'खर न'खर हाबनानै खाम सिफुं सेरजा जथा जाबस्रिं हारमुनियाम बायदि दामनानै नखर न'खर न'खर हाबनानै जोङो मागियो मागिनाय समावहाय जोङो मागिनानै मोसानानै थां खांब्ला जोङो मोसाग्राफोर मोसाग्राफोरनिसिम न'खरनिफ्रा मान हरो मानावहाय हमनानै ला हरोबा माइरं माइरं एसे आरो हरनो गोसो गोनांफोरा रां रुफा एसे हरो। रां रुफा होनोबा जोङो बेफोरखौहाय गामि गामि खारनानै खामायनाय जायो आरो आरो जोबथारनायावहाय बैसागुआवहाय बयबो गामियैनो ज' ज' ज'यै ओंखारनानै बे मागिनानै मोननाय माइरं एसे आरो फैसा रां रुफा एसेखौहाय जमा खालामलायनानै गोबां हाथाय बाजार खालामनानै बेदर आखाय जौ एसे न' न'निफ्राय लाबोनानै जोङो जयैनो फोथारावहाय बे फारथि फारथिखौहाय जानाय जायो आरो मागिनानै मोननाय माखासे पार्टिफोरखौहाय जानाय जायो आरो। बैसागु होनोब्लाथ' जोङो बय बो मिथिखायोआनो बर' हारिनि बयनिख्रुइबो देरसिन होननानै। बे फोरबोआवहाय जोङो बयबो रंजानाय फोरबो होननानै बयबो मिथिखायो नोंथाङा।
औ खोनादों नोंथां।
औ। बैसागुआवहाय जोङो बयबो गावनि हारिनि मोनसे गाननाय जोमनाय ट्रेडिसनेल दड्रेस दङ। हिन्जाव हिन्जावसाफोर एबा महिलाफोर होन महिलाफोरनो महिलाफोराहाय बर'नि ट्रेडिसनेल दड्रेस जेरै दख'ना आर'नाइ बायदि आरो, ओमफ्रायो हौवासाफोरा हौवासाफोरा जाहैबाय बा हौवाफोर गानग्रा ट्रेडिसनेल दड्रेसा जाहैबाय गामसा आरो आर'नाइ खट आरो।
औ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां।
अ जोङो बेबायदिनो बैसागुखौहाय बोसोराव खन से फैनाय रंजालि बैसागुखौहाय बेबायदिनो बिदाय हरनाय जायो आरो। दे बिदिब्ला नोंथां समाबो बारनानै थांबाय सम समाबो जानानै थांबाय बिदिबा दोनथलायनानै दोनथ'लायनोसै नामा?
औ जागोन नोंथां औ दे
औ दे।
दानगासिनो दंलै आंनो चक खालामगासिनो जाजायाखै बिदि बायदि मोनबाय आङो बिस्थिफोर नथाय थानङा